औ।
औ खोनादों ने?
हेल'।
ओ खोनादों। हेल' खोनाखै
अ नोंथाङा खोनादों?
औ खोनादों दा
एसे गोसा बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन
ओ ओ जोङोहा दायो जोङो आबादारि बुङोब्ला जोङो मा बुङो बेनि सोमोन्दै जों राय्लायगोन आरो आबादारिफोराहा माबायदि जिउ खुङो जोङो बिनि सोमोन्दै जोङो सावरायगोन।
औ।
दारि होननानै बुङोब्लाथ' जों मिथियो जायफोराहा आबाद मावनानै जायो बा आबाद मावो बिसोरखोनो जों आबाद आबादारि होननानै बुङो। जायफोरा मान ने खेथि खालामो आबादफोर खालामो आरो। फाय जों आबादारि होननानै जोङो मिथियो आरो बा बुङो। ओ नोंथाङा मा सानो आबादारि होननानै बुङोब्ला नोंथाङा मा मिथियो?
ओ दान्दिसे बावै नोंथाङा बुंलांबाय। आबादारियानो जादों जायफोरा खेथि खालामो मैगं थाइगं बायदि रोखोमनि मुवाफोरखौ गायनाय जायो जेरैहाय आलु लाव फानलु फान्थाव खुमब्रा बायदि बायदि गासैबो जि फिथाइ सामथाइखौ गायो जि मैगंफोरखौ गायो बेखौनो आबादारि होननानै बुङो जेरैहाय दायो बे बोथोराव ओ गोलोम बोथोर अख नाय बोथोराव माइ गायनाय। औ बेफोर गासिबो आबादारिनि खामानि बा आबादारिया मावो। दा बेफोरखौ मावनो नानैनो न'खर खुंलांनाय जोङो मिथिगौ। आबादारिफोरा बे खो मावगासिनो दङ दा आबादारि-आबादारि होननानै बुङोब्ला जानो हागौ बियो सोलोंथाइ लादों बा सोलोंथाइ लायाखैबो जानो हागौ। आबादारि गासिबो बे खामानिखौ मावनो हायो।
औ
दा ओ बे आ-आबाद मावनायनि जि जाहोन बेनो जादों न'खराव जानो थाखाय। न'खरखौ सलायलांनो थाखाय गुबुन गुबुन आबाद मावनानै बिनिफ्राय जिखौ मोनो बिखौ ओ फानोबो। ओ जि एसे एनै जि रां मोनो न'खर बेंलांनायाव बे हेफाजाब खालामो जों बेखौ नुनो मोनदों। दा आबादारिनि खामानि बे गोरलै नङा बा इजि बे नङा। बियो जोबोद खस्थ खस्थ' खालामोब्लासो बियो जोथोन लायोब्लासो गावआ जि मावलांबाय जि गायलांबाय बिखौ जोथोन लायोब्लासो आबादफोरा मोजां जायो। ओरैनो गायनानै दोनोब्ला बि मोजां जाया। बिखौ जोथोन लायोब्लासो बियो मोजां जायो। दा नोंथाङाबो बे आबादनि सोमोन्दै माबाफोर बुंगोन नामा? जोंनि बर' समाजाव मा मा आबादफोरखौ खालामनाय जायो। बायदि बायदि रोखोमनि खालामनाय जायो। जेरै ओ ओम आलुखो नो होनदो बा लावखौनो होनदो बायदि रोखोम रोखोमनि दा नोंथाङा बेफोरनि सायाव माबाफोर बुंगोन नामा? जोंनि बर' ओ समाजाव मा मा खिथि खालामनाय जायो मा मा आबाद खालामनाय जायो?
औ ओ जोङो दायोथ' नबोला जेनेबा जोंनि बर' समाजावहा दायो गासैबो जोङो माइ गायनायखौ हा नुयो। नुयो मानो होमबोला जोंनि बर' समाजावहा माने आबाद दोंहा सोनारनानै थांनानै थायो मानो होनबा गासैबो जोंनि बर' स समाजाव ओ बिदिनो आबाद मावनानै न'खरफोर सालायनायखौ जों नुनो मोनो आरो जों फोरो आबाद मावनायखो जों नायोब्ला नुयो जे माने आबादखो मोननै रोखोमनि मावनायखौ जों नुयो आरो। माने मोनसे गोरान आबाद मोनसे गिसि आबाद आरो गिसि आबाद होननानै बुङोब्ला जे ओमफ्राय जोङो माइ गायनाय दा जों बुंनो हायो ओ गोरान आबाद होनबा जोंहा जेरै मैगं थाइगंफोर गायनायफोरखो हा जोङो बुंनो हायो। आरो जेरै ओ गोजां बोथोरावहा जोंफोरा माखासे मैगंफोर जेरै ओ बिदिनो आलु बिला
औ
बिदिनो गोबां रोखोमनि बिदिनो लाइ लाफा बेफोरबायदि मैगंफोरखो गायनानै हा मावनानै जोङो जानायफोरखौ जों नुनो मोनो। आरो जोङो दैज्लां बोथो थोरावहा जोङो नुनो मोनो जोंहा जिंखा फोरला माइ आबाद आरो लोगोसे थाइ आरो बिदिनो वाटार मि लन बेफोरखौ हा स्ट्र'बेरिफोरखौबो जों गाय गायनाय नुयो बेफोरखौ माने आबाद मावना जोंहा जोंङो न'खरफोर सलायनाय गो जों नुनो मोनो आरो बिदिनो आबाद मावना नै ओ गाव गायसोरनि न'खरनि ओ मानसिफोरखौहा उदै सुफुंनानै दोनदों आरो लोगोसे गाव गावनि माने गथ'फोर गोहा आबाद मावनायजोंनो माने फरि होनायफोरखौ जों नुदों आरो। आरो जोङो बुंनो हायो जे माने आबादा जोंनि थाखाय जोबोद गोनां। मानो होमबाला जोंफोरो आबाद खौ मावाब्ला जोंफोरा जानो थाखै माने गोब्राब जागोन आरो। मानो होमब्ला जोङो ओंखाम जानानै थांना थायो नालाय
औ
आरो जोङो माने आबादखौ जोङो बिदिनो जोङो मावलांबाय थानांगोन अब्लासो जोंनियावहा बिदि जानाय मुवाफोरा जोंनियाव आग्लाय बिग्लाय थागोन आरो जोंफोरनियावहा आंखाल जानाय नङा। ङा आं बिखौ सानो आरो ओमफ्राय आं बेखौबो सानो जे माने आबाद मावनो थाखाय माखासे सोलोफोर नांग ग जायो मानो होनबोला बबे बोथोरावहा मा आबादखौ मावनांगौ माने बिखौहा मि थिनो हानाय जानांगोन। जेनेबा ओ माइखौथ थ' मेसेंआव गायबोला जाया ना लाय गोजां बोथोराव गायबा जाया ओ बेबाय दि माने माखासे सोलोफोर बा माखासे रोंगौथिफोर थानांगौ आरो। ओ जोंहाथ' दायो बोथोराबो माने सोलायबाय नालाय जोंहा बो थोदजों जोंहा माखासे आबादफोर मावनाय आदबफोराबो जोंहा सोलायनानै फैयो मानो होनबोला ओ दायोथ' बोथोर सोलायबाय जोंफोरनि हाफोराबो माने एसेबां सिगांनि बायसा हासार गोनां नंला नालाय ओ माने गोदो गोदाय आबै आबौमोननि दिनावथ' हाफोरा माने गायबानो जायोमोन हासाराबो माने ओ हायावनो थाखायो आरो गोदो गोदायथ' बिदिनो गोबोरखि हासारजोंसो गायोमोन नालाय ओ बाट दानियाथ' रासायनारि हासारफोर जोङो बां सिनबाहायनाय नुयो आरोना मानो होनबोला रासायनारि बे हासार बाहायनायाबो जोंफोरा बेयावहा माखासे जाहोनफोर दङ मानो होनबा जोंनि हाया हा रानस्राव हा जालांबाय आरो हासार गैयि जालांबाय नालाय बिनि ओंखायनो माखासे रासायनारि बे हासारफोरखौहा आरो बिदिनो एम्फु जानाय मुलिफोर बिदिनो माखासे बेलेग बेलेग ओ रोखोमनि मुलिफोरखौ हा सारनो गोनां होनो गोनां जायो। बिनिखायनो आं सानो आरो ना आबाद मावनायाबो जोंहा माने सोलोंथाइ लानाया मोज माने सोलोंथाइ लानानै आब आबाद मावोब्ला नों जानो हागौ बांसिन नोंहा ओम
प्रडाक्ट मोजां मोनगोन ओ ओम।
नोङो माने फिथाइ सामथायखौ नों बां सिन मोननो हागोन आं बेखौ सानो आरो ओ जेने बा नोङो जेनेबा एम्फु अरनायावहा मा दावाय होनां
होनांगौ ओम।
बिफांनो माबायदि भिटामिन नांगौ माबायदि भिटामिनखौ दंफां माबानो आबादनो होयोब्ला जेनेबा आबाद मावनायाव जेनेबा जों दायो हमना नायनो हायो जे जिंखा आबादखौ मावनायाव गोबांथार हासारफोर गोबांथार भिटामिन। एम्फु अरनायनि बेबायदि दावायफोर मुलिफोर होनायखौ जों मिथियो
औ।
अ दा जोङो माने जोंहा माने रोंगौथि गैया जोङो बै जिंखा मावनायाव हा मा बादि भिटामिनफोरखौ होनांगौ एम्फु अरनायाव मा दावाय होनांगौं जों बेफोरखौ मिथियाबा माने बे आबादा जायहा जानो हागौ आरो बिनि ओ। बिनिखायनो आं सानो आरोना आबाद मावनायावहा ओ माखासे रोंगौथिबो माने नांगौ जानानै फैयो आरो औ बै नों थाङा मा सानो जेनेबा जोंनि थाखाय आबादा बेसेबां गोनांथि आरो जोंहाथ' दायो नुयो माने ओ बांसिनानो आबाद मावनायफोरखौहा गारबाय। जों नुनो मोनो जोङो औ दानिया आबाद मावनाया गोबांथार खम जाबाय। ओमफाय बे खम जानाया जोंनि थाख इयनावथ' जेनेबा गोब्राब- गोब्राब जागोन आरो माखासे ओ मुवाफोरा हा माने ख खम जालांगोन। नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंनो स सानो जेनेबा
दा नोंथाङा जि बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय। बे आबाद गायनायाव जोंनो गियाननि गोनांथि होननानै जायफोरा दिनै आब आबादारि बिसोरनियाव गियाना थानो नांगौ। मा समाव गायनो नांग गौ बा मास समाव मबे मबेखौ गायोब्ला मा जागोन बेफोरनि गियाना थानो नांगौ दा जोङो गोदो गोदायनिफ्राय जोङो नुबोबाय थादों जोंनि आजौ आजै मोननि समनिफ्राय बिथांमोना जोबोद खस्थ' खालामनानै बायदि बायदि फिथाइ सामथायाइ बा आबादफोरखौ खालामबोदोंमोन गोरान गिसि बा बायदिखौ दा बिथांमोननि दिनफोराव जोङो नायोब्ला बिथांमोना गोबोरखि हासारफोरखौ बाहायनानै बाहायनायखाय बाहेरनि हास हासारफोरखौ बांसिन होयो। खाय मोजांहै जेनेब्ला देहाफोरा मोजाङै थाजिमै बांसिनै थायोमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव गुबुन हासारफोराव सोनारनायखाय जोंनि जि गायनायफोर बियो बांसिन गाज फ्रि जादों होननानै बुंजायो। कारन गबोर खि हासारासो साबसिन। जोंनि थाखाय जोंनि देहानि थाख थाखायबो दा दिनै नुबोदों गोबां खमायबोदों होननानै बुंजायो। जोंनियाव आबादारिफोरा गोबां। खमायदों, दा जोङो सिगांनिखौसो जोङो सानखांनो नांगोन माबायदिहै बे आजौ आजै बिथांमोना मावदोंमोन माबायदि मावनानै, मोजाङै ओ न'खर नायनायाव बाबायदि हेफाजाब खालामदोंमोन दा दिनैनि दिनाव जोङो आबादारिफोरा जुदि जोंफोरो सिगांनिखौ नाहराब्ला, जोंहा जानो हागौ खैफोदफोर फैनो हागौ जोंनि देहाखौ लानानै बिनिखायनो जोङो दोनै बो दिनैबो जोङो जेसे हायो आबादारि जानानै जोङो गियानखौ लानानै मोज मोजांहै खेथि बा मोजांहै गायनाय बेफोर खामानिफोरखौ मावोब्ला साबसिन होननानै आं सानो। खारन जोङो आबाद खालामा मुला। जोंनियाव जुदि जोङो बाहेरनिखौल' जुदि बायनानै जायोब्ला बे जोंनि थाखाय मोजां जानाय नङा। खारन बाहेरनिखौ जोङो फोथायनो हानाय हाया, बाहेरनिखौ बिथांमोना माबायदिहै गायदों माबायदिहै बे फिथाइ सामथाइखौ फेदेरदों जों मिथिया बेनिखायनो जों गावबा गाव न'खरावनो हानाय मानि जोङो खेथि खालामोब्ला जोङो मोजां होननानै आङो सानदों आरो। बे गासैबो खालामनो नांगौ जोंनि बर' समाजाव बे आबादफोरखौ बायदि रोखोम गोरान जा गिसियानो जा हानाय मानि। बेलेगनियाव सोनारालासिनो आं बेखौसो बुंनो सानदों आरो। दिनैबो खस्थ' खालामनांगौ दिनैबो जेसेबां हायो गावबा गाव न'आवनो गायनो नांगौ बिखौनो आं बुंनानै दोनबाय आरो।
औ औ नंगौ नोंथांनि बुंनायहा जोंहा मानो होनबा दायोथ' गोबां मानसिनि अनजिमायाबो बां बाय नालाय जोंनो थाखै। जानाय मुवाखौबो माने दायो जोंनो गोबांथार नांगौ। जों नुनो मोनो। जे माने हाथाय बाजारावहा जों थाङोब्ला। माइरंफोरनि दामाबो मैगं थागंनि दामाबो गोबाथार बारायबाय ओं मानो होनबा आबाद मावनाया खम जाबाय नालाय। औ बिनिखायनो आं सानो आरो जोंफोरा माने आबाद मावनायखौ जोङो दोननाङा आरो। ओरैनो हाफोर जोंहा गोबांथार दङ बाट मानसिफोरा आबादखौ मावा नालाय। आं सानो आरो माने आबादखौ जों गासैबो मावनांगौ आरो। औ मानो होमबा जोंहा दायो सुबुं अनजिमायाबो बांबाय आरो जोंनो जानाय मुवाखौबो जोंनो बारा नांगौ। आरो जोंहा जानाय मुवायाहा माने खम जालांबाय थायोब्ला मानसि अनजिमाया बांलाङोब्ला माने उनावबो जोंहानो खस्थ' जाग गोन आरो माखासे जोंफोरो माने प्रब्लेमफोरखौ मोनगोन आरो जोंनै बेनिखायनो आं सानो आरो जों आबादफोरा बिदिनो मावबाय थानांगौ होननानै आरो आबादा जोंनि थाख माने गोनांथार आरोना।
औ।
मावनानै जायाबा जोङो उनावहा जोङो थांना थानो हायैबो जालाङो।